नोंथां खोनादों
नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ
ओ दायो ओरैनो दङ बारु दायो ओरैनो दंथयो नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों मो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा दसे सम सम दिहुनोब्ला
औ हागोन दे।
बिदिब्ला नोंथां ओ बर' सुबुं फ्रा बा बर' न'खराव आ औवाखौ बर'फ्रा मा मा खामानियाव आ बाहायो बिनि सायाव नोंथाङा आ आंनो ओ गुवारै फोरमाय थिहरनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां
अ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दा औवानि जिथुनिखि बाहायनाय औवानि बाहायनाय होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जे आबै आबौमोन समनिफ्रायनो औवाजों गोबां माने खामानि मावबोदों जेरै न बां लुनायनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायथ आरो औवाजोंसो न बांखौबो बानायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव औवाजों न बां बानायनाया जोबोद खम जाबोनो जाबोनायखौ जों नुनो मोननायसै आथिखालाव फाखानि न जाजोबनो हमबाय दाबो जोंनि ओनसोलाव सोलाव खम बिबाङै खम बिबाङैब्लाबो औवानि माखासे इन्जुर आरो खुन्थाफोरजों न बानायनाय दाबो जोंनि ओनसोलाव एफा एनै दंबावो बेफोरो आरो लोगोसे औवाजों ओ औवाजों जोंनि ओनसोलाव न न आरो जेखाइ खबाइ हेबनाय जों नुनो मोनो आरो औवाजों गोबां बायदिसिना बिदिनो संग्राय सान्द्रि बेफोरबायदि हेबना हेबनाय खौ जों नुनो मोनो न न आरो बयनिनियावबो औवाजोंनो हेबनाय संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाइ बयनियावबो दङ आरो खायसे सुबुंफोरा संग्राय सान्द्रि हेबनानै औवाजोंनो संग्राय सान्द्रि हेबनानै बिदिनो बेफार फालांगिबो खालामो आरो गोबां रांफोरबो मोननो हादों आरो बैफोर रांफोरजोंनो नखरनि नांगौ जानाय खरस बेफोरखौ दिहुननो हादों आरो थाव संख्रि बानलु जिथुनिखि नांगौ जानाय बैफोर नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनो हादों। बेबायदिनो आरो माखासे जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे जेरै ओ नांगौ बायदियै थोजासे जि जानो गैयै जायखौ जों निखावरि होननानै बुङो बिसोरो बिसोरबायदि सुबुंफोराबो माने ओ बेबायदि हेबनाय बायदिसिनाफ्राव गोरों जानायलाय बिसोरो औवाफोरखौ औवाफोरजोंनो बायदिसिना संग्राय सान्द्रि बिसोरो हेबनानै हाथाय बाजार फोराव बिदिनो फानहैयो फाननानै आरो बेबायदिनो गोबां रांबो मोननानै बेफोरबायदि रांजोंनो बिसोरो नखरफोरखौ दैदेनबोबाय थानायखौ जोंनि ओनसोलथिंजाय जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदि आरो औवानि जेरै नखरनि सारिगिदिं औवाफोरजोंनो जेरै बेरा दुमनो हायो जाहाथे मोसौ बोरमा बायदिसिनाफोर जाहाथे हाबफैनानै नखराव जाहाथे उफुद्रुग खालामा नैबेफोरबायदिनि थाखाय बेरा फोरबो बाहायनाय औवाजों जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गोबां जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो
ओं थारैनो
थां औ दा नोंथांमोननिथिंजाय औवानि ओ बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथां नोंथाङाबो नोंथांमोननिथिं माबायदि एसे फोरमायथिनो हागोन ना
हागोन नोंथां ओ
औ
बर समाजाव बा बर नखराव ओ औवानि बाहायनाया जोबोर गोनांथार होननानै आं सानो आरो बुंङो बाहायो जेरै जों अब्ला जोनोम जानाय समनिफ्राय लानानै थैजासिम समसिम ओ जों औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला जों गोद गोदोनि समाव बरफ्रा ओ बर नखराव गथ जोनोम जायोब्ला बे गथ खौ ओ जों औवानि थेवल बा उम औवानि जों जौथ गोरलैनि उथुमनाय बा नारिखौ हासयोमोन होननाय जों खोना मोनदों आरो बेजों लोगोसे हासखांनायनि उनाव ओ बे गथ गोरलैखौ संग्राय बा जाय संग्रायखौ जों उम औवाजोंनो बानायनाय आइजें बेवहाय गथ गथ गोरलैखौ ओ फुथुयोमोन। होननानै खोनानो मोनदों ओ आरो बेनि उनाव आमफाय ओ थैजासिम होननानै बुङोब्ला जों जेब्ला ओ मानसि थैयो अब्ला जों बे मानसिखौ ओ बान गारनानै गोथैसालिसिम गारहैनाय समसिम हालागै जों बे औवानो ओं औवाखौ खौनो जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेखौथा बिदाय होनाय समसिमावबो जों बे औवाखौनो बाहायनाय नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो बर बर नखरफ्राव ओ आइजोफोर बा आइजो फोरनि बिथिङाव ओ बुंनो थाङोब्ला आइजोफ्रा ओ औवाखौ गोबां खामानियाव ओ नांगौ जानाय गावनि नांगौनि जानाय गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जों बुंनो हायो गिबियावनो आइजो हिसाबै संनाय खावनायाव आइजोफ्रा बे औवाखौ बाहायनायखौ नु मोनो जेरै ओंखाम संनायनाय समाव जों बे ओंखामखौ मोनखांनानै जों बेखौ एरखावनानै दोननो थाखा जों औवानि खादौ बानायनाय नुनो मोनो आरो गुबुन फारसे बिदिं जों ओ गुबुन गुबुन फारसेथिं जों जेब्ला माब्लाबाफोर समाव रुयि बा मोनोनि ओंख्रिफोर सङोब्ला थाब मानि बबा गलि ओंख्रिफोर सङोब्ला जों बे ओंख्रिखौ ओ गलिहोनो बा रुहोनो थाखाय ओ जों सागं ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो सागं बा दालि खाथा ओ खौबो जों ओ औवानिफ्रायनो बानायनाय होननानै बुंनो हायो आरो बेनि अनगायैबो ओ बर आइजो फ्रा ओ गोदोनिफ्रायनो ना गुरबोनाय मोनसे हुदा दं ओ बे ना गुरनायावबो ओ बर आइजोफ्रा जेखाइ बा खबाय बैफोरखौबो औवाजों बानायनाय होननानै बुंनो हायो आरो जेरै ओ दैज्लांनि समाव ओ दैमा बा दंगफ्राव सानो थाखाय बाहायनाय जेरै खखा बा सेन ओ फोरखौबो ओ औवानि फ्रायनो हेबनाय होननानै बुंनो हायो दा बेजों लोगोसे बर आइजोफ्रा ओ जि दाग्रालाय गोदोनिफ्रायनो गावनि नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ ओ दाबोनायलाय बै समनिफ्रायनो ओ बिथांमोनहा ओ औवानि गोबां ओ जि दानायाव नांगौ जानाय मुवाफोर जेरै ओ गनसि बा बालेब ओ बा ओ सोर खि बैफोर मुवाफोरखौ औवाजोंनो बानायनायखौ ओ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ जोङो नखरावनो ओ जोंनि बर' नखराव जों ओ थान सालि बा ओ बाथौ ओ बे बाथौखौबो जों ओ औवाजोंनो हेबनाय बा दुमखनायखौ नुनो मोनो जाहाथे बेवहाय मोसौ बा सैमा दाउ अमाफ्रा हाबनानै जेबो गाज्रि खालामा बेनि थाखाय जों ओ ओ जेवरा दुमखनाय बा जेव ओ जेवरा दुमनाय बा जेवरा हेबनायखौ ओ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों ओ बर' आइजोफोरखौ ओ माइ बा माइरं सालिनो बा जावनो थाखाय जों सान्द्रि बा संग्राय बै फोरखौबो औवाजोंनो बानायनाय खौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो न खरनि गार जों जाय आबादारि ओ बा हौवा सुबुं ओ बिथांमोनहाबो आबाद मावनायाव ओ नांगौ जानाय गोबां ओ मुवा बेसादफोरखौ औवानिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो। ओ। बुंनो थाङोब्ला ओ हालौनाय बा हाल एवनाय माव जों ओ हौव हौवाफोरा ओ जंगाल ओ जंगाल बाहायनाय बा मोसौ बुनो लावथि बेखौबो औवानि फ्राय बानायनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ मै होनाय समाव जों ओ मै बे मैखौबो जों औवा जोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं गुबुन दैज्लांनि मैगं थाइगं बा गुबुन मेसेंनि मैगं थाइगं गायनाय समाव जों ओ जेरै जिंखा फोरला लाउ आ बैफोरबायदि ओ मानलाग्रा लाइफ बिफांफोरखौ ओ मानला होनो थाखाय जों औवानि ओ औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो औव खौ ओ उम दिन्थिहोनानै ओ आरो बेजों लोगोसे ओ गोबां आबादारिफ्रा ओ बुरजा आबाद मावोब्ला बे आबादखौ बोरमा मोसौनिफ्राय ओ बारगहोनो थाखाय बेयाव बेराबा जेवरा दुमखनायखौ ओ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो नोंथां ओ बेफोर हाबाफोराव बाहायनायनि अनगायैबो ओ जों गोबां ओ बर' सुबुंफ्रा ओ औवाखौ ओंख्रि जानाय बो जों नुनो मोनो जाय खौ जों मेवा होननानै बुंनाय जायो आरो बेनि अनगायै बो ओ जों खोनानो मोनदों ओ बे औवा ओ बे औवाजों जों लेखा बिलाइ ओ बा लेखा बेफोरखौबो बानायो होननानै ओ
औ नंगौ
ओ बिनि अनगायैबो नोंथां ओ औवानि आबाद मावनानैबो जोंनि ओनसोलाव गोबां आबादारिफ्रा ओ गोबां बिबांनि ओ रां आरजिनाय बा बेफार फालांगि औवानि बेफार फालांगि खालामनायखौ ओ नुनो मोनदों आरो गावनि नख खर सुंथानायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ औवा आबाद मावनानै ओ जोंनि बर' सुबुंफ्रा ओ जिउ खुंनायाव बा ओ जिउ खुंनाय राहा लामाखौ लानो हायो होननानै नोंथाङा ओ नोंथांनिफ्राय मिथिनायखौ ओ बुंथिनो हागोन नामा फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों?
औ हागोन नोंथां दा औवा आबाद मावनानैबो नंगौ औवानि गेजेरजों दिनै ओ औवाखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हानाय दङ नंगौ बेखायनो औवाफोरखौ जुदि आबाद मावनानैबो जुदि आबाद मावोब्ला आबाद मावनानैबो बेखौ फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो मानोना दिनै ओ फेक्टरिफोराव लांनानै दिनै लेखा बानायनाय जोङो ओ मिथिनो मोनो बिजाबफोरावबो जों फरायनो मोनदों। जे औवानिफ्राय ओ बिजाब बानायो बायदि पेपार बानायो होननानै जों मिथिनो मोन्दों बेनिखायनो औवाफोरखौबो जुदि गोबां आबाद मावोब्ला अब्ला गोबां मुलाम्फा गोनां होननानै आङो सानदों आरो
अ बिदिब्ला नोंथां जों बर'नि नख'राव औवानि बाहायनाय बे आयदानि सायाव सावरायनाय थ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां औ।